अ नोंथां एसे खमै खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा
औ दा खोनाबाय
नोंथाङा दसे सम फ्रि दङब्ला आं मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो सादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथांजों
औ नोंथां सावराय जागोन
औ अ गिबियावनो ओ नोंथांमोननि जा ओ गोदो एबा दा ओ माजों दावबायोमोन एबा माबायदि दावबाय दावबायनायजों जों माबारै मा ओ माने देहायारि मोजाङै लाखिनो हागौ बिनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दावबायनाय होनब्लाथ अ नोंथाङा देहानि बागैबो सोंदों नङा होनबा ओं दावबायनाय होनोब्ला दा ओ साय दानाथ गोदोनि बायदि आइथिंजों दावबायनाय बिदि बारा नुनो मोनला नोंथां अ दानिया गोबांखौनो साइखेल बा गारिजों दावबाय खौ बांसिनै नुयो उम समनिबो आंखाल जानानै फैबाय नालाय थेवब्लाबो आरो नोंथां जों दा देहानि थाखाय होनब्ला देहाखौ मोजाङै ओ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय जोङो उम आथिंजोंनो दावबाय होमब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां आरो मानो होनबा जोंना आ थाबायनानै थाङोब्ला ओ जोंनि देहायाव थानाय थैफोराबो सलासल जानो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो आइथिंजों दावबाययो गैला बयनिख्रुइबो मोजांसिन आरो नाथाय समा थ' बयनिबो थाखाय आंखाल जोङो आथिंजों थांब्लाथ' समावनो थांनानै ओ थि नांगौ समखौ जों मोनफैफिननो हाया। ओ बेनि थाखायनो जोङो गारि मथर खौ दाना गोबाङैनो बाहायनाय जा जायो उम बेफोरबादिनो ओ खाथि खालायाव दासिमबो आइथिंजों दावबायनाया जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय दोङो आरो नोंथां। ओ बिदिनो खाथि खाला होनबा जेरै- जोंहा दा ओ गुदि फरायसालि ओ गेजेर फरायसालि बेफोरथ' जोंनिया खाथियावनो जाखायो ओनसोलनि ओ बेफोराव थाङा दावबायनो जोंना गथ'फोरखौ ओ आइथिंजोंनो दावबायनायखौ नुयो आरो। अ आरो गोजानाव ओ गोजौ फरायसालिफोराव थांनोबा ओ बेफोरबायदि ओ जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला गोजानाव ओ बेफोराव जोङो गारि मथरनि गोनांथि जायो ओ आरो नों गोजान जायगायाव ओ दावबायनोब्लाथ' जोंना ट्रेन आरो बास बेफोरजों ओ बेफोरनि गोनांथि जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओम बेफोरबायदिनो ओ दावबायनो थांनानै ओ ट्रेन बा बासफोरजों दावबायनो थां थाङोब्ला जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो थांना मोनहैयो आरो नाथाय जोङो ओ आइथिंजोंथ' जोङो एसेबां गोजानाव दावबायनो हाया नङा होमब्ला नोंथां गोदो हायोमोन होनना बुङोब्ला गोदो आरो ओ रांखावरिनिबो आंखा खालमोन नालाय बेनि थाखायनो समखौ एसे ओ बाहायनांगौ जायोमोन नाथाय दा ओ रावबो समखौ ओरैनो हगारा बेनि थाखाय गारि मथरखौ बाहायनांगौ जायो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दा सोलिबाय थानायाव सोलिबाय थानाय जुगाव नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा माजों दावबायनायखौ गोबाङै नुयो साइकेलजों ना आइथिंजों ना ओ गारि हान्था मेलाफोरजों गोबाङै दावबायनायखौ नोंथाङा बांसिन नुनो मोनो नोंथां एसे फोरमायनानै होनो हा हागोन ना?
दा दावबायनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला आङो गिबियावनो गोदोनि बागै एसे बुंग्रोनोसै ओ गोदो जेरै- आबै आबौमोना आइथिंजों दावबायनानै जेरावखि जाया मानो थांदोंमोन गोदो एसे रांनि उसुबिदानि थाखाय एबा ओ समनि आंखालि बिसोरनियाव समाव समनि आंखालि एसेबां गैयामोनब्लाबो बिसोरो बांसिनानो जेरावखि जायाबानो थाबायनानै थाङोमोन एब्ला एबा आं आबै आबौनि खोनानाय बायदिब्ला बिसोरनि समाव ओ मोनसे सम सम हमनानैसो ओ बास इदि बिदि फैयोमोन होननानै खोनादों। गोजान गोजानाव थाङोब्ला। ओ दानि समाव दावबायनाय होनोब्ला दानि समाव बां सिनानो ओ समनि आंखाल जानानै फैदों नङा होमबा। बिनिखायनो दानि समाव बांसिनानो गारि मटरजों थांनाय जायो आरो थेवब्लाबो आं सानो दावबायनाय समाव आइथिंजों दावबायनाया जोंनि देहानि थाखाय एबा जोंनि जेबो बेराम आजार जायैनि जानो हायै बायदि जों थाबायनांगौ आरो बांसिनानो औ ओ साइकेलजों जावोब्लाबो जोंनि देहाया मोजाङै थायो दासिमबो जोंनि जायगायाव ओ। थाबायनानै खाथि खालायाव मालाबा मालाबा समाव मालाबा बि दखरनिफ्राय बे दख'राव एसे गोजानावबाबो थाबायनानै थाङो बांसिनानो थाङो। गाव देहायारिनि थाखाय। ओ। बो दा समनि आंखालखौ गोबाङैनो बुंनांगोन मानोना समनि आंखालनि थाखाय बांसिनानो दा जेरै गारि फिसा ओ बे सतारि गारि एबा। मटर साइकेल बेफोरखौ लानानै। ओ बिदि थाङो आरो। दा गोजान जायगायाव दावबायनाय। मानो होनोब्ला ओ ट्रेन एबा बास बेफोरजों थाङो आरो। दा ओ। थेवब्लाबो आं। आथिंजों दावबायनाय एबा साइकेल सालायनाय हुदाखौ लाखि। बिनांगौ। मानोना बियो। सोलायनाय हुदा ए बा आथिंजों थाबायनाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो ओ बिदिनो नोंथांमोननि नोंथाङा ओ गावनि माने मोजां मोननाय। सान सानसेखौ। ओ नैजिब्रै घन्टाखौ माब्रै। बोरै हेगार हरदो नोंथाङा जे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
अ नोंथां आङो आंनि। सानसेनि समखौ माबे बारहोहरो होनबा नोंथां जोंनाथ' दा दा सोलिबाय थानायखौनो बुंनोसै दाथ'। ना। ओआ दैज्लां बोथोर नङा होनोमब्ला। बे। आ जुन दानखौ। जुुन दानाव जेनेबा आंनि सोलिबाय थानाय बे सानसेखौ आं मारा माबोरै ओ बारहोहरो होनसां। ओ बिदिनो बारहोहरो नोंथां ओ जोंनाथ' दा ओ कलेजावबो फरायसालियावबो थांनांगौ जायो नालाय। आफुङावनो। सिथारनानैथ' दा ओम। ओ फुङावनो सिखारनानै मोखां आरि सुनानै दसे फरायनांगौ जायो। ओ बिनि उनाव। फरायखांनायनि उनाव ओ ओंखाम बानायनांगौ ओ जालांनो थाखाय। नङाबा ओंखाम उनो जानाङामोन। बा देहा हाया ओ लोरबां जायोना बेनि थाखायनो ओंखाम एसे जालाङो। ओ बेयावनो समा थाङोसो ओ एसे बा ओ जेब्ला फरायसालियाव थांनायनि ओ फो सम जायो अब्ला ओ थाङो बेनि उनावथ' फरायसालियाव थांखांनानै ओ बेलासि जाबोखायो नालाय ओ बेलासियाव फैनानै ओ दुग दुगैयो फैनानै दुगैनानै ओ आरो आङो ओम दस से उन्दुनाय जायो, उन्दुनानै आरो सिखारनानै मोखां आरि सुयो सुनानै बेलासियाव दसे फरायनाय जायो बेनि उनाव बिदिनो साहा उनु लोंनाय जायो फरायखांनानै। साहा लोंनानै नानै आरो दसे जिरायनाय जायो रेस्ट लानाय जायो बिनि उनाव माबा मोनायाव फरायो आरो दा सोलिबाय थानायाव नोंथाङा माबोरै बारहोहरो नोंथांनि सानसेनि सम खौ?
ओ समखौथ' जोङो दा सानफ्रोमबोनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला सानफ्रोमबोथ' समा थाया नालाय बिनि थाखायनो आं बांसिन ओ फालिनायखौ बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो दा दैज्लां बोथोर बायदि बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो सिखारो। सिखारनायनि उनाव आङो मोखां सुना लानानै ओ गिबियावनो आङो दै गुदुं लोङो एसे, दै गुदुं दुं लोंबोला जोंनि देहायाव जा जों उन्दुनानै थायो नालाय बिनि थाखायनो देहाफोरा स्रां मोनोआरोे। ओ बिदि दै गुदुं लों खांनायनि उनाव आङो एसे ओ गावनि देहानि थाखाय एसे ब्याम खामो आरो। ब्याम खालामामनायनि उनाव आङो ओ आरो ख खेब सेबाव आरो दै लोङो एबा साहा लोङो। साहा लोंनायनि उनाव आङो ओंखाम ओंखाम संनो थाखाय ओ ज'गार लायो आरो ओंखामखौथ' जाखानांगोनना नोंथां जोंनि देहाखौ सानसेखौ नैजिब्रै घन्टाखौ मोजाङै खेदाय हरनो थाखाय ओ बिनि उनाव आङो दा दैज्लां बोथोर बायदि बायदियै न'खरनि गिरिफोरा ओ माइ गायैनो ओंखारलाङो। आङो फराय फ्राय बेनि उनाव ओंखाम जाखांनानै फरायसालियाव ओंखारलाङो फराय सालियाव सोलोंथाइ लानायाथ' जोंनि थाखाय माने जोबोद माने गोनांथिथार आरोना ओ बुजिनायनि थाखाय एबा गियान मोननो थाखाय बिनि उनाव आ फरायसालियाव थांना फैनायनि उनाव आङो ओ दुगैदो लो बै ओ ओंखाम जानायनि उनाव आङो दसे सम जिरायो। मानोना मा सा जोङो जोबोरै मेङो नालाय। बेनिखायनो सिखारनानै मोखां सुनानै आरो आङो लोगोफोरजोंबो थाबायनो थाङो मानोना ओ थाब बायनो थाङोब्ला जोङो एसे गावखौनो देहाखौ मोजां नाङो एबा लोगोफोरजों रायज्लायनानै एबा थाबायथिंनानै मोजां नाङो आरो ओ बिनि उनाव फैनानै आङो ओ साहा लोङो आथिं आखाइ सुनानै साहा लोङो साहा लोंनायनि उनाव दसे सम बिजाब फरायो। बिदिनो नोंथां आंनि समा बिदिनो बारग'लाङो अ बिदिनो आरो समजों ओ एखे थायाब्लाबो आ बिदिखौ आं बां सीन फालियो आरो दा दैज्लां सम बायदिब्ला। दैज्लां नङाबाथ' बिदिनो ओ माइ गायनायनि बादै जा फरायसालियाव थांनाय थांनायनि फैनानै दसे सम गिदिंनो थांनाय दसे सम थाबायनाय गावखौनो एक्सारसाइस खालामनाय बिदि खालामनायनि उनाव आरो फरायफिननाय बिदिनो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां अ नोंथां दिनैनि आय दाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै होनबा नोंथां।
औ नोंथां रायलायनानै जोबोद गोजोन मोनबाय। ओ नोंथाङा बेखिनि आयदाखौ एबा नोंथांनि जा ओ नोंथाङा जेरै मोजां मोनो मावना दांनानै बेखौ फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथा थांनिसिम
गोजोनथों नोंथां।